हेल'‌
खोनादोंना?
औ खोनादों औ खोनादों ओ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।
औ गोजोन फुंबिलि नों
औ औ औ औ ओ दा आङो नोंथांजों नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादों नोंथाङा ओ सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ आं रायलायनो हागोन आंजों।
औ औ दा ओ जों जोंनि एरिया बा जोंनि ओनसोलाव ओ हाग्रा ओनसोलाव आलदा ओमफ्राय न'आव आलदा जिब जुनार थायो नङा होमबा।
औ थायो।
ओ हाग्रानिया हाग्रायाव थाबाय ओमफ्राय न'निया न'आव फिसिनानै न'आव थायो दा ओ न'आव फिग्रा हिसाबै ओ जोङो मोसौ बोरमा। दाउ, अमा नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ नोंथांमोननि न'खराव ओरैनो ओ मा मा जिब जुनार फिसिनाय जायो?
जोंनि न'खराव दा बोरमा दं। ओमफ्राय मोस सौ दं। दाउ दं हांस सो दं। ओमफ्राय अमाबो दं आरो
औ औ आरो बेनि अनगायै नोंसिनि ओ बेफोरखौ जेनेबा एसेबाबो ओ फिनानै बेफोरखौ फाननानै बा मोसौनिफ्राय गाइखेर दिहुननानै एसेबाबो ओ रां मुलाम्फा खुंनायाव एसे हेफाजाब मोननाय नङा होनबा?
औ न'खरावथ' गोबां हेफाजाब मोनो।
औ औ।
मोसौ होनोबाथ' जोंहा औ
औ बेनिफ्राय मोसौआ नोंसि आ माबैसे दङबा?
दा जोंनावथ' मोसौआ बारा गैया मानो होनबा खानोबो दानि जुगाव एसे खम जायगा दंसै जेनेबा बयबो खेथि मावसै। नालाय बेनि थाखायनो बांद्राय लाखियो आरो जों मानि माथामिस लाखि दा जोंनाव मानैल'सो दं।
केसिरि नामा?
औ गाइखेर सेरो।
गाइखेरा नोंसिनियाव ओ बेसे बुरजासो ओंखारो जेनेबा केजिसे केजिनै?
ओं गाइखेरा जोंनिया मोसौआथ' अनेक रोखोमनि मोसौ थायो नालाय जेनेबा जों हखनाय जायो जेनबा जा जेना बुंनाय जायोदि
औ औ औ।
गोबां बि दंनि गाइखेर दोंख जोङो दा
औ औ
खेल नाल रादे लेट्रेंनिफ्राय
औ देसि मोसौ
बि इ बिनि थाखाय एसे खम ओंखारो आरो
उम उम बोरमायालाय नोंसिनि नोंथांमोननि न'खराव बेसेबां माबेसो दङ?
जोंनाव दा बोरमाया माब्रै दङ।
औ औ औ।
न'आवनो । बागान दं नालाय बेयावनो बागानावनो खायो जेनेबा बुलेगआवथ' गैया। फानोबोमोना बिनि थाखायनो एसे खम लाखिनाय जायो आरो
औ औ ओरैनो दाउफोर दं नङा होनबा?
औ दाउआथ' दङ।
औ औ ओ बेफोरनि अनगायैबो ओरैनो नोंथांमोननियाव सैमा मावजि नोंथांमोननि न'खराव फिनाय हुदा दं नामा?
औ आं सैमाखौ फिनो मोजां मोनो। मानो होनबा बियो। ब-बयनिख्रुइ साबसिन गियानि बायदि मोनो आरो गावनि माबाखौ बिसोर बोथोन माबा होनायखौ । मानिनानै लायो नालाय बेनि थाखायनो मोजां मोनो आरो ।
औ औ औ अनजाथावबो जायो नालाय
औ बेनि थाखायनो आं बे जुनारखौ फिसिनाय जायो आरो ।
उम बेनिफ्राय नोंथांमोननि न'खराव मावाउजि फिनाय जायो नामा?
आंनि न'खरावथ' दा मावजि गैया जेनेबा ।
औ औ औ मावजिया फियाब्लाबो माने गामियावनो सोरनावाबा दङब्ला माने गामियावनो गिदिंबाय थायो आरो ने मावजिफ्रा?
औ औ गिदिङो फैयो मानोमबा आं मावउजिखौ बांद्राय मोजां मोनो आरो ।
मोजां मोना औ औ
मानोबा अ
ओ बे औ औ
गावनि बिसिनायाव अमबा लेथ्रा जायगायाव थांनानै बिसिनाफोराव गाखोफैदेरनो नागिरो बिनि थाखाय एसे बोरैबा मोनो राआं उन्दुफानो नागिरो
आरो बिसोरना मोनसे-मोनसे गाज्रि हुदा दङ औ औ जाखुमानाय गाज्रि हुदा दं । नङा होमबा?
औ बिनि थाखाय आं बांद्राय मोजां मोना आरो ।
ओमफ्राय नों मालाबा ना फोरानांगोन बा मालाबा बेदर फोरानगोन नाथाय बिसोरो माब्लाबा जाखुमानानै थाङो नङा होमबा?
औ जोंथ' जेनेबा बेफोरखौ नायबाय था थानो हाया मा समाव मा फैगोन बिसोरो बे समावनो जाखुमानाय माबानाय बेफोरबायदि हुदा थायो आरो बेनिखायनो आं बांद्राय मोजां मोना । सैमा होनोबाथ' जों आरो बायदिसिना बिदि फैगोन सानबो जों फिनाय जायो । जेनबा गुबुननि दाव अमाफोराव उन आवाब जोंनि सा फोरोंगाफोरखौ बेफोरबायदि जेनबा गुबुमनि दाउमाफोरखौ जों फैयालासेबो थिनबानो जोंङो बिसोरो होसोहरनाय बा हारहरनाय माबा खालामनाय हायो आरो जों बुस्थ बोसोन होनो हायो बिजोंनो सैमाफोरनो बेनि थाखाय आं सैमाखौ मोजां मोजां मोनो आरो जोंनाव हमनानै ला जों बार आव बोरमा हाबफैदोंब्ला थां बेखौ होसोहैथां होनोबाथायमाने सैमाया मावनाय बेखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बेनि थाखायनो आंबो
ओं ओं आरो जोंबा मालाबाफोर सिखावफोर फैबाबो माने जुदि सैमायाथ' सोंखायो नालाय हर गेजेराव जुदि औ औ औ
नोंथाङा जेनेबा माबाफोर
औ नोंथांनिखौ मोजां खोनानाय जायाखै खोनादोंना नोंथाङा
मोनानि थ मानसिफोरखौथ' बांसिनानो सिनायखायो आरो थ औ आखासिनो नोंथाङा खोनादों ना अ नोंथाङा जेनेबा सिगां मोनो नामा
उम
सैमाखौ
सैमा बा गुबुन जुनारफोर
औ औ नोंथांआ बुंनाय बायदिनो बिदिनो जोंनावबो ओ मोसौ बोरमा दाउ अमा दङ
औ
सिगाङाव सैमा फिसिदोंमोन नाथाय जों जोंहानि न'खराव फिसिनाय सैमाया ओ बैसो जानानै थैलांबाय दा बे थैनायनि उनाव ओ गुबुन सैमा फिफिननाय जायाखै औ नंगौ नोंथां बुंनाय बाय बिदिनो आंबो ओ सैमा फिसिनो मोजां मोनो बा ओ जों मालाबा थाइफास खालामनानै मोजां मोनो ओ सैमाया ओरैबायदि मोनसे जुनार माने नोंनि बिगोमानि बोथोर ओ बिगोमानि रावखौ बा बिगोमानि बोसोन बा बिगोमानि बिथोन होनायखौ मानिनाय नङा होमबा मोजाङैनो? बेनिखायनो सैमा औ
गावखौनो माबा मोनसे जेनेबा लोगो बायदि सानानानै लायो आरो बिनि थाखायनो आं मोजां मोनो हारसिं समावबो एखमबा नों बेरायनो हायो सैमाफोरजों बिनि थाखाय गोबां मोजां मोनो गिदिरबो मानसि बायदिबो मोनो नो आरो गावखौनो गाव जेनेबा गेलेनाय मानाय
उम माने न'खरनि मोनसेबो न'ख न'खरनि सासे सोद्रोमा बादि मोनो आरोना जेनेबा बेनि थाखायबो ओ ओंखाम बाहागो लानाय बा ओंखाम एक्सट्रा ओ थानाय बे बेफोरबायदि जायो आरोना
औ जोंथ बेफोरनि थाखाय एकस दोनखानाय जायो न'नि बायदियानो मान सोद्रोमाफोर बायदि आरो गनायनानै लायो बेनि थाखायनो मोजां मोनो
दहाय नोंथाङा जे बुंदों मावजिखौ बारा ओ सुखुनाय मोना बा ओ बेनि केरेक्टारखौ बा बे बेनि माखासे आखुफोरखौ बारा थिग मोना होननानै बुंनाय जादों नङा होमबा?
औ नंगौ दा नोंथाङा बेख खौ मा बुंनो सानो बे नि फारसे
आं जोंहाबो मावउजि फिया अब्लाबो माने गामिनियाव थानाय मावजि बा न' खाथिफ्राव थानाय मावजिफ्रानो ओ फैनानै मालाबा थाब फैयो बा ओ न'आव फैयो जोंहानि न'आव फैयो आरो ओ बेनिफ्राय उम मावजिया बेदर जाखुमाब्लाबो ओ मावजिया मोनसे ओ मा मोजां हुजा दङ माने न'आव थानाय एन्जरफोरखौ बियो हमनानै जायो आरो
औ बे
मोजां हुदा औ औ
औ मानो होनबाथ' एन्जराथ' गोबां खहा खालामो
जि जोम माइ दै बियो एनजर फ्राय खहा खालामो नङा होनोमबा
औ नो नंगौ बिनि थाखायथ' गोबां मोजां
औ दा बेफोरखौ ओ मावजिया हमनानै जायोबा बे न'खराव एसे ओ एन्जरनिफ्राय उम न'आ बेसे रैखा मोनबाय औ बे मोजां
मोजांनिबोथ' ओमफ्राय आंबोथ' बिदि बांद्राय गाज्रि मोना बे ना नाथाय बे जाखुमानि थाखाय बेफोरबायदि औ बांद्राय इसिबां मोजां मोना आरो बिल' जेबोथ' जुनाराथ' बयबो जुनार बयहाबो थांनो थाखाय मोनथाय दं बा बेखौ मोजां मोनो नाथाय गाव गावनि सा सायाव सोनारो आरोना सोरबा बिदि मोजां मोनलनाय मोजां मोनो बिदिबा नोंथांजों रायजलायनायखौ दसे दोनथ'नो हागोन
औ औ दे दे दोनथ' जासिगोन दे